औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
ओ दाना मा आयदायाव रायरायगोन
अब्ला जोङो दिनै बर'फोरनि बाथ्रा फावनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ
औ
जागोन दे ओ बाथ्रा फावा माखौ बुङो नोंथाङा मिथियो नामा
ओरैनोथ' डाइरेक्टलि बिदि मोनथिया अब्लाबो माने आंनि मिथिनायाव माने जोङो जि जि मोनसे जेनेबा जोङो औ जि बाथ्राखौ माने औ औ थोंजोङै फोरमायलासिनो खेंस्लायै माबा मोनसेनि जेनेबा हेफाजाब लानानै बिदि बुंनायफोरखौ जों बाथ्रा फाव बुङो होननानै आङो मोनथिगौ आरो
बाथ्रा भावा इदि आरो जेनेबा बबेबा मोनसे बाथ्राखौ सोंखारिनो थाख बा बबेबा मोनसे बे बाथ्राखौ थोंजोङै बुङालासे नों बेखौ खेंसालिया बाथ्राजों फोरमायोब्ला बेनो बाथ्रा फाव आरो ओ बाथ्रा फांथायाबो बेबाय दिनो
ओं
जेरै गराइ नुबा सिं बायो अनला ओंख्रियाव आगान थाया आ सिखा गोदोना दानथाम हिनजाव गोदोना सानथाम बाथ्रा फावखौ जों मोनथियो आरो दा नोंथाङा ओ
औ मिन्थिगौ औ औ आं माने ओरैनोथ' जोंना बर'फोरा माने गोबां बाथ्राफाव दं नङा होमबा बेबायदिनो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननायखौ माने जोङो मोनसे ओरैबायदि माने मोनसे माबाजों फोरमायो जे बाथ्राजों फोरमायो जे माने खायफा जोङो खायफाफोर खायफाफोरखौ जों माने खायबा जेरै जोङो सिखा गोदानखौहाय माने जोङो बाहायागौमानि जेब्लासिम बेखौ जोङो माने बाहागौ बाहाया अब्ला जों बिनि माने गोबौखौ मोनथिया नङा होमबा जोङो बे सिखाया माने गोबौ ना गोबौ नं ना बेखौहाय माने जोङो बाहायखांनायनि उनावसो मोनथिगोन आरो माने जेनेखि जेनेबा सानथाम बाहायनाय सानथाम बेफोरथ बुंनाय नङा होमबा माने जों बे सिख्लाखौ बे सिख्लाखौ जों माने बेसेबां गोबाव बाहायबासो जों माने बे सिख्लाया गोबाव नंगौ ना नङा उसला नंगौ ना नङा नङा बेखौ मोनथियो बेबादिनो हिनजावनि हिनजाव हिनजावनियावबो जोङो हिनजाव गोदानखौबो बुङो जेनेबा महरा मो मोजांबाबो बिनि आखला मोजां नंगौना नङा जों माने बेखौ बेफोरजों रुजुयो आरो जिहेथु जों हिनजाव गोदानखौ औ औ औ
बे सासे सिख्लानि माबाया आखला मोजांना गाज्रि बेखौ माने सानथामावनो मिथिनो हायो होनना माने बे बाथ्राखौ जों फोरमायो उम मिथिमा आरोना सानथामावनो सासे हिनजाव गोदाननि आखलखौ
औ माने बे महरजों माने खायफा जोङो बेफोर माने खायफा सुबुंफोरा माने महरनि सायाव सोनारो जिहेथु माने बेफोर महरा माने जोंनि थाखाय माने गोनांथि नङा आरो माने जों बे सुबुंनि सासे सुबुंनि आखलखौ नायनो था जों बेखौ इसेबां गोबाव सम नाङा होननानै जों मोनथियो आरो माने बिनि बिनि आखल आखुखौ औ बे आखल आखुखौ जोङो मानसि सासे मानसिनि आखल आखुखौ नायनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा जेनेबा बे मान माबायदि मानसि बेखौ जोङो मोनथिनो थाखाय सानथाम दानथाम बेफोरजोंनो औ मोनथियो होननानै बे बाथ्राफोराव जों रुजुनाय जादों आरो बेबायदिनो नोंथाङाबो जेनेबा अनला ओंख्रियाव आगान थाया बे बेफोरबायदि गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेफोरनि जेनेबा बेफोरनि बाथ्रा फावखौ माने एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अनला ओंख्रियाव आगान थाया थ अनला सोदोबाथ बर'नि मोनसे सोदोब अनलाया बर'नि मोनसे ओंख्रि बे जाजानाय ओंख्रि जेरावहाय मोनफ्रोम बर' नखरानो अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो आरो बे अनला ओंख्रिखौनो हेफाजाब लानानै माखासे बाथ्रा फान्दायबो खालामनाय जादों बे अनला ओंख्रियावहाय आगान थाया जेरैहाय अनला ओंख्रियावहाय जोङो दाङोबा बेवहाय आगान थाया होननानै बुङो
औ
बेनिफ्राय बेबाय ओ गराय नुबा सिं बाया होननाय बेफोरबो गर मानसिफ्रा गराय गराय गरायखौ बेवहाय मानसिनि सा सा थांनाय ब खोथ्राखौ बुजायो आरो गरायखौ बेनिफ्राय गराय नुब्ला मायो जाबा जेब्ला सोरबा सोरबा सोरबा सासे मानसियाहाय सोरनिबा साया मोनोब्ला मा सोरनिबा माबा हेफाजाब मोनोब्ला माने गाव खामानिखौ मावा गुबुननि सा हगार जोबो बे बाथ्रा फाव बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्राफाव बाहायनाय जायो आरो जेरै गराय नुब्ला सिंबाया बे बाथ्राफावखौ बिदिनो खायफा मानसिफ्रा बेबायदिबो थायो ना गाव खामानिखौ खौ मावालासिनो सोरखौबा मानसिया ओरैनो थानाय नुब्ला बेखौ मावहोजानो लुुबैयो बा मावफानो लबैयो बिदिनो ब'हाबाथ थांनो गोनां जायो अब्ला गाव थाबायनानै थांबाय थादोंब्ला सोरबाया गारि मथरजों थाङोबा बेजों थांफानो लुगैयो बेबायदि बाथ्रायावहाय
उम उम आथिखालाव ओं उम औ आथिखालावथ' जों गोबां सुबुंखौनो बे गराय नु सिं बायो होननाय बाथ्राफाव जों गोरोबनाय नुनो मोनो नङा होनबा नों दा आथिखालनि सुबुंफोराथ' गोबां गुबुननि सायावसो सोनारो
गुबुननि सायावल' सोनारनो मोजां मोनो रावबो रावबो गावनि गाव मावला दानिया बांसिनानो बांसिनानो गुबुननि सायाव सोलारनायखौ नुनो मोनो
ओ बे माने बे बाथ्रा फावा माने आथिखालनि सुबुं सुबुंफोरनि सायाव गोबां गोहोम खालामनो हादों आरो नङा होमबा जों माने गोबां नायबानो जों माने नुगोन आरो खाथि खालायावनो जों गोबां नुनो मोनगोन माने बेफोरखौ नायबिजिरोब्ला आरो
आदाआ खियो बाजैया गाद्लायो बे बाथ्रा फावाबो दायो दानि जुगाव बिराद
औ औ औ नं औ बे बाथ्रा फावाबो ओं उम गुबुना औ औ
बेहाय जे बे खन्थाइखौ मा ओ बिनि‌ दायखौ औ जाय मावग्रा मानसि बे मोनालासिनो गुबुनासो मोनबो मोनो गुबुनासो सहायनो गोनां जायो इफोर बादि बाथ्रा फावा दा आथिखालावहाय गोरोबनाय मोनसे बाथ्रा
औ उम
आथिखालाव बाथ्राखौ बाहायनाय नोंथाङा नुयो नामा
आथिखालाव बासाबुखो नुवा नुनाया नुवाब्लाबो माने नोंथां जो माने गाव गावनो साननानै नायोब्ला माने गोदोनि सुबुंफोरा बेफोर लिरना गालांनाय बाथ्राफावा माने आथिखालनि सायाव आथिखालनि सुबुंफोरनि सायावहाय माने गोबां गोहोम खोग्लैनायखौ नुदों आरो माने जों आं जों आन्दाज मोना आरो माने जों मिन्थिनो मोना अब्लाबो जोङो बै गोदोनि सुबुंफोरा खालामना गालांनाय लिरना गालांनाय बे बाथ्रा फावा माने जोंनियाव दानियाव नायोब्ला माने साग्लोब सारजोबना दं आरो माने खेंसालि नोंथाङा होननाय बायदिनो बे आदाया खियो बाजैया गादलायोआथ' जै दा जेरेखा गोबां सोलिगासिनो माने बेफोरखौ जों माने सु दानि सुबुंफोरा बेफोर बाथ्राफोरजों सोमोन्दो लाखियालासिनो जेनेबा सानहरा सानहराब्लाबो जों नायनानै मोनो ज जे बेफोर माने खामानिया माने बेफोर बाथ्रा फावजों रु-सोमोन्दो गोनां खामानिफ्रा माने सोलिगासिनो आरो जोंनियाव बाहायनायखौथ' जों नुनो मोना माने बेफोर बाथ्रा फावखौ औ औ माने गोदोनि सुबुं बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। दासिमबो माने खायफा गामियाव बोराय बुरि थायोब्ला बेबो बोराय बुरि बैसो गोनां सुबुंफोरा बाहायनायखौ नुयो माने एसेग्राब नङाब्लाबो खम बिबांनि नुनो मोनो आरो ओमफ्राय नोंथाङा माने बेफोर बाथ्रा फाव माने खालामना गालांनाय बेफोरथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा बेयो माने आथिखालावहाय माने मोजां जादों ना ना गाज्रि जादों बेखौहाय फोरमायनो हांगोन नामा
बाथ्रा फावाथ' मोनसे जंखायनाय सोदोबबावबो जायो आरो सोरखौबा सोंखारिना डाइरेक्टलि सोंखारियाबाबो खेंसालियायै सोंखारिनाय बेबायदि जायो बा बाथ्रा भावाथ' जोङो बाहायनांगौ
औ बाहायनांगौ
जोंनि बर'नि सोदोब बाख्रि बिफ्रा जोंनि जोंनि कालसारेल फोराहाय दा थांनानै थागोन बाहायनो नांगौ जेरै आदाया खियो बाजैया आ गादलायो गराइ नुब्ला सिं बायो अनला ओंख्रियाव आगान थाया
ओं
खानस्रिया हाबनो रोङा बेफोरबायदि बाथ्रा फावखौ लाखिबाय थानाया मोजां इन फिउसार जोंहा माने बे जोंहाबो बेबायदि बाथ्रा फाव दङ बेखौ खिन्थानो हायो मानसि
औ औ औ आरो माबोरैदि सिगांनि सुबुंफोरा माने दानि सुबुंनि मानसिफोरनि मावनायजों माने बेखौहाय एखे सोमोन्दो गोनाङै लिरना गालांदों जों बेफोरखौ साननो साननानै लानो हायो नङा होमबा जेनेबा
औ सिगांनि समाव मानसिफ्रा ओं सिगांनि समाव मानसिफ्रा लिरनाय गैयामोन खुगाजों खुगा बेफोर बेफोर बाथ्रा फावा फैबाय थादों आरो दा बाथ्रा बिसोरो सोरखौबा सोंखारिनोबा डाइरेक्ट सोंखारियालासिनो बिसोरो इन्टारनेट बेबायदि सोंखारि आरो जेरै मा होनो ओंखारनाय खानस्रिया हाब हाबनो रोङा बा सोरबा खौबा बुंखांनाय बाथ्रा बियो जोब माबा जानानै थाङा गोमोर लाङा बियो थाबाय थायो बेबायदि बि आरो बेबायदि ओंथि बेवहाय बिसोरो बेबायदि बाथ्रा
औ बेफोर बाथ्रा फावखौ माने औ थोंजोङै बुंबाथाय जोङो डाइरेक्ट दुखु मोनो नङा होमबा जों रागा जोंलायनाय जायो बिनि थाखाय जोङो बे बाथ्रा फाव बाहायो आरो माने जाहाथे खेंसालियै बाहायनानै जों माने बै बुंजाग्रा मानसिखौ माने दुखु नांहोआ बिदि बिदि रोखोमनि बुंनाय बायदि जायो आरो नङा होनबा औ जाहाथे बुंग्रायाबो मा होनगोन नोंथां बेखौ दा जेनेबा लावथिबो बाया मा मोनसे बाथ्रा फाव दंबावोमोन ओं
नोंथाङा मा मा बाथ्रा फावनि सोमोन नोंथाङा मा मा बाथ्रा फावनि ओंथिखौ मिथियो फोरमायनो हा नामा नोंथाङा मा मा बाथ्रा फावनि सोमोन्दै मिनथियो?
औ दा नोंथाङा होननाय बायदिनो बे ओ जिबौ बो थैया लावथि बो बाया गराय नुब्ला सिं बायो आ-आदाया खियो बाजैया गादलायो गोजौआव मो फौ हायाव बाहागो जों माने बेफोर माने बेफोर एसे माने गोरलै गोरलै आरो माने बेफोर जि दानि माने माबायाव नुबाय थानाय बेफोर सरासनस्रा माने बाथ्राफाव बेफोरखौ माने मोनथिनो मोनो आरो मोनथिनो मोनथियो आरो
गोजौआव बाहागो हायाव गोजौ मोफौ हायाव बाहागो बेनि बा ओंथिखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन
अ जोंनाथ' बेखौहाय माने बिखौहाय जोङो आथिखालावबो आथिखालनि सुबुंफोरनियावबो नुनो मोनदों बेनि ओंथिया जाहैबाय माने खायफा सुबुं फोर दं जे खामानिया जायैनि सिगांनो जों गोबां सानग्रोयो आरो माने गोबां माने ओ बाहागो खालामना लायो आरो जेनेबा खामानि मावनि सिगां ओं औ आं बैबायदि मावगोन आं बैबायदि माव मावगोन उमुक मावगोन थमुक मावगोन बिफोरखौ माने बे बाथ्रा फाव जों रुजुयो आरो माने। मावनायनि सिगांनो जों बाह गो राननानै लाग्रोयो आरो माने सा सिमां नुहुरग्रोयो आरो माने
ओ बेखौनो बे बाथ्राफाव जों फोरमायो आरोना दे होमबा बेसाङावनो दोननोसै होनबा ना
औ दे नोंथां